औ।
औ नोंथां, आ नोंथाङा मा खालामदों?
ओ ओरैनो दङ' नोंथां।
अब्ला आं नोंथांजों बर'नि हाबानि नेमखान्थिनि बागै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अह बिदिब्ला फोरमायलांग्रोदो नामा सिगाङाव?
औ। उम हाबा होनोब्ला ओ हाबा एबा जुलिया गासै सुबुं माहारिनि मोनसे नेमखान्थि बा खान थि। ओ बयबो सुबुङानो ओ जोनोम जाबाय जेब्ला गासिबो हाबा जाखानांगौ जायो।
औ।
ओ जाय समाजखान्थिनि गेजेरजों सानै सुबुंनो संसार जानायनि मोनथाय होयो आरो बे खान्थियानो हाबा। ओ हाबा सोदोबाव गोथौ ओंथि हाबनानै दं। हानि ओंथिया बुहुम एबा संसार बानि ओंथिया बिबान लानाय। थामहिनबा संसारनि बिबानखौ लानाय एबा बानानै लानाय। अदेबानि हाबानि ओंथिया संसारनि बिबानखौ रुजुनना लानाय। हाबानि गेजेरजों सानै सुबुंखौ सानैजों थानो हानायनि मोनथायखौ होनाय जायो। बायदि बायदि थांखि लानानै समाजा हाबा खौ होनाय जायो। हाबा-हाबाया ओ धोरोमजों गोथौ सोमोन्दो दं।
औ।
ओं गुबुन गुबुन खान्थिजों हाबाखौ होनाय जायो। गुबुन गुबुन हारियाव। बेबादिनो बर' फोरनि गेजेरावबो मुगानि थासारिजों खारफाना गुबुन गुबुन धोहोरोम उम लाबाय। बाथौ धोरोमाबो गोबां दालायाव गावस्राबाय। उहम। बेबादिनो धोरोम लानानैबो धोरोम हाबाखौ गुबुन गुबुन होनायखौ नुनो मोनो।
औ।
ओ बर'फोरा समाज दानानै रायजो जानो सोलोंबोनायनिफ्रायनो एबा जेब्लानिफ्राय हा हाबा जानानै संसार जानाय खान्थिया समाजाव जायगा आवग्रिनानै लाबोदों। बेनि उननिफ्रायनो हाथासुनि बा खान्थिनि बेबायदि गोबां रोखोमनि हाबाफोरा जोंनियाव उम हाबबोदों। ओ दा हाबा होनोब्लाथ' जों गेजेराव बर'फोरनियाव गोबां रोखोमनि हाबाखौ मोननो हायो। जेरै हाबा गोलाव ओ हाथासुनि, खारसन्नाय हाबा, दंखा हाबा, गो बा एबा गोरजिया हाबा बेफोर
औ
दा नोंथांनो आं हाथासुनि हाबानि बागै एसे फोरमायनोसै
औ
हाथासुनि हाबानि नेमनि बागै
औ
दा हाथासुनि हाबानि नेमा सरासनस्रा जोबोर गोरलैथार। ओ गिबियाव ओंखाम ओंख्रिखौ संग्रोयो बिनि उनाव मोनखांब्ला गंनै हाथायाव गंसे हाथायाव ओंखाम आरो गंसे हाथायाव ओंख्रि दोननानै लायो। लाइजौ लाइयाव सायाव बेखौ दोननाय जायो हाथानि थोंजों गंफा गं फा गासा थुनाय जायो बे गासाखौ सोरांनि नेरसोन महरै हमनानै लानाय जायो। बेनि थोंजों थोंजों हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ थालिर बिलाइ बनानै फज'नाय जायो। अदेबानि हिनजाव गोदानखौ हौवा गोदाननि आखिथिं फज'नाय जायो। बेवहायबो गोथौ ओंथिया हाबफानानै दं मानोना बर'फोरा बिफा गाहाय समाज बेखायनो हौवा गोदानखौ आगदाथिं फज'नाय जायो।
औ
हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान फसंनायनि गेजेरजों बेखौ रोखा दिन्थिना होनाय जायो। हौवा गोदाननि आगदा फारसे हौवा गोदाननि लोगो आरो हिनजाव गोदाननि आगसि फारसे हिनजाव गोदाननि लोगोखौ फज'नाय जायो।
औ
बेबादिनो जोंहा ओं हाथासुनि हाबानि नेमफोरा गो-गोरलै ओ गोर गोरलैब्लाबो बियो जोबोद ओंथि गोनां बा गोसो होनो गोनां।
औ
उम हाबानि उनखौ ओरैनो न'आवनो जानो थाखाय देनाय बायदि ओ आखाय सोलाय सोलाय देनो मोना उवालखौ आथिंजों जोनो मोना
औ
जोयोब्ला आखाइ सोलायोब्ला खालाय जायो होनना फोथायनाय जायो। बाथौ फुजा आरो जायखिजाया धोरोमानि हाबा हुखानि उन देनायावबो बेबायदिनो आखाइ सोलायनो मुवा उवालखौ ओ आथिंजों जोनो मोना आरोबाव हिनजाव गोदाननि लोगोआ गुबुन गुबुन हाबा खान्थि बादि सिख्ला आयथा जायालासिनो हौवा गोदानानि बिबाजै बिबाजै सोमोन्दो जानायसो जानो मोनो।
औ
बेबायाददि दा आरो हाथासुनि हाबा हाथासुनि हाबा नेमखान्थिफोरखौ आथिखालाव एसे सोलायनाय नोजोर होनो हायो।
औ
गासै नेमफोरा एखेब्लाबो हाथासुनि हाबायाव हौवा गोदाना हिन्जाव गोदाननि खाफालाव सिन्दुर थुनाय आरो हिनजाव गोदाननि बिफां एबा बिदा एबा बिमाया आखाइ हमना होनाय नुनो मोनसै। बेफोर गुबुन गुबुन हाबा खान्थिफोरनि गोहोमजों जाबोदों। बुंब्लाबो बांद्राय जानाय नङा थारैनो बुंनो थाङो ब्ला ओ हाथासुनि हाबायाव सिन्दुर थुनाय आरो आखाइ हम हमना होनाय गैयामोन आरोबाव सिन्दुरखौ बर'फ्रा गुबुन हारि आरो धोरोमनिफ्रायसो सोलाव लानाय
औ
ओ बर'नाव सिन्दुर थुनाय हुदा गैयामोन बिनिखायनो आगुनि हाबा जानाय बर' आइजो फोरा खाफालाव सिन्दुरफोरा थुवामोन
ओ आसान सांखाबो गानामोन हाथासुनि हाबायाव सिन्दुर गौ हिनजाव गोदानखौ देलायहोनाय समाव गावनो गावसो थुनानै लायोमोन। ओ नङाब्ला देलाय होग्रा लोगोआसो थुनानै होयोमोन बेखौबो मख'नो गोनांदि बर'फोरनाव सिन्दुर फोथा थुनाय हुदाया गुबुननि गोहोम गोग्लैनायसो
औ
दा बेबादिनो हा-हाथासुनि हाबायाव जोंहा हाथाया गोनांथार। दा हाथासुनि हाबाया बर'फोरनि गाहाय आरो गिबि हाबा। दा नोंथाङाबो बे बि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा हाथासुनि हाबानि बागै रायलायबाय जेब्ला आंबो हाथासुनि हाबाखौनो रायलायनोसै ओ हाथासु नि हाबायानो ओ बर'फोरनि गिबि आरो गाहाय हाबा खान्थि ओ बर'फोरनि गेजेराव हाथासुनि हाबा खौनो गाहाय होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरा बुंबोदों आरो गनायनानैबो लाबोदों ओ थारैनो हाथासुनि हाबाया बर'फोरनि गाहाय हाबा बेनि सिङाव गोथौ आरो ओंथि हाबनानै दं गोथौ ओंथि बे हाबाया बाथौ धोरोमजोंनो सोमोन्दो दं ओ बे हाबा खान्थिखौ ओ बोजबना लानायनि जाहोनफोरा जाबाय हाथासुनि हाबानि नेमखान्थिफोरा जोबोद गोरलै आरो खम समावनो खरसायावनो जायो। बर'फोरा खान्थिखौ मिथिंगानिफ्राय हाबा खान्थिखौ मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मुवा बेसादफोरखौ बुथुमनानै हाबाखौ खुंनाय जायो। ओ बुंनो थाङोब्ला नांनाय मुवाफोरखौबो न'नि बारियावनो मोननाय जायो एबा हाग्रायाव बर'फोरा ओ हाबायाव नांनाय मुवाफोरखौ जेरै- फाथै गय बेफोर खौ न'नि बारियावनो मोननाय जायो बेनिफ्राय ओं बुंनो थाङोब्ला ओ बर'फोरनि बाथ्रायाव दं जौनि फुख्रि ओंखामनि आलि बे बाथ्राजों गोरोबनाय ओंखाम आरो जौखौबो न'आवनो मोननाय जायो। ओ हाथासुनि हाबायाव अनला ओंख्रै संनाय हा नाथाय संनाय जायो नाथाय हालदै होयै अनला ओंख्रै नांगौ। बर'फोरा आबाद मावना रायजो जानो मोजां मोनग्रा बेनिखायनो बिसिनियाव अनलाखौबो न'आवनो मोनो। ओ जानो थाखाय गय फाथै बेफोरखौबो न'नि बारियावनो मोनो। ओं बेबायदिनो गोदो गोदायनि समाव जुलि जाना संसार जाबोनाय खान्थि गैयामोन होननानै ओ जों मिथिनो मोनो। बे बाथ्राखौ बिदिन्थिफोरखौबो दासिमबो मोननो हायो बे बाथ्रानि